आ
ए खोनाबाय नामा होनदां?
औ
मा खालामदों?
औ उनदुला बायनानै दं गरमथारना ।
मा ओंख्रि?
बा मा बुस्थु थाय थालिर माबा बायदिसो नुदां आङो । थालेर दावखा नामा ।
थालिर दावउखाखौ बे ओंख्रि जाग्राया बेखो ।
थालिर फिथाइसो ।
ओंखायथ' थालिर दाउखा ना थालेर जाहुवा ।
मिनथिया ओंख्रियासो ओंख्रि नो संखांनायसो दङ ओमफ्राय मिथिला आङो सोर सङाथाय । जाला बायबाय आं ।
ए जाखांबायबो?
औ ।
गैया जायाखै जोंना संवाखै ।
आं बिदि बार'था जानाय बायदिसो मोनगासिनो थार माबाखौनो समखौनो ।
नायबा दाबो माबाल' ओमफ्राय दासो जि बाजि जादों ।
उम
उनन्दुला बायनानै दं गरमानो ।
फुंनिफ्रायनो सानदुंआनो जिबला लायनाय आयौ आयौ आयौ ।
बिदि सान्दुं आयुं माइ गायबाय थानांगौआ मानसिनि देहाया मा जागोन दे ।
अबेबाथ' दैयानो गैलानदां माइ गायनाया रानस्रावजोब्बाय खोमा ।
जालायनाय ओरैहायथ' दैया सिन्था गैया दे आरो ओमफ्राय दैया दुङोना । दैया दुंबाथाय आयथिंयाबो दुङो ओमफ्राय देनजार बोरैबा मोनखायो दावउखोजोबखायो गरमा खर'आव ।
अ बाबा आनाथ' खर'आवसे दावखो हैखायो ।
दुब्लि बारियावनो हुस जालायनाय जायो । खामायनाया मा बेसेबां खामायो बेनिफ्राय बांसिन थांगोन ।
बेन्थ' गेरावसोथ आं लिंनो माबादोंमोन आं नोंखौ दाख्लै फन बुनाया ओमफ्राय नों हमासैना । ओमफ्राय आं थांबाय थांखांनानैसो नोंहा फन हरफिनबाय ओमफ्राय ।
माइसो गायहैदोंमोन आं मा लाया?
बिनो सयथा साराय सयथा बिदियावमोन ।
ओरैनो थांदों
उम दे ओरैनो
जोंबो हैैदिनखालिमोन नामाथाय बेंथल थांदों जोआबो । ओरैनो माबा बेहा गावदाङा गस्ला लायनो मोनथावथाव माबा माबि लायनो थांदोंमोन ओमफ्राय दखानानो जुजोब्बायसोमोन जों थांबा सातथायानो जालां खादों ओमफ्राय मेथाइ ओरैनो माबाल' जानानै फैबाय चावमिन एरिल' जाना
ए एलाबा नों बेंथलाव दहैखायोमोन?
औ बिनि खुनखाहा सिगां दंफैखायो । जों माबा सिनेमा नायनायनि अखानायनायैनो फैदोंबा ।
औ नैजि थारिखाव दंबावो ना।
औ दा बियो बेखौ नायगौमोन आङो। दिनै माबाना दिनै ब्रैसो ना ब्रै थारिख।
बारजोंब्लाबो माबा
माल
इन्टारेस्टार जोबसिन बिसोरबो गाबोन नङाबा सबनेहा गाबोन दोंबावो उम हो
गाब आं माइ आनै मोना माइ गायखांबासो आनै मोनहा दा बैसिनाव आनै फाला- फाला रा आलौ गायलाय बिनाव गायलाय। खामलायानो मोनलाय लाया।
ओरैनोसो गायनाय दा
उम
हा
हरगोन हरनायालाय थाइसे थाइनैखौ थाइसे थाइनै खौ हरगोनद्रा हरनाया ओमफ्राय गायफैदों आरो। ओरैबाबो नैबे आनि सासेनाव आं खैना माइरं माइ माखासेफोराबो ओमफ्राय गायनायानो जायाखै खामलाखौनो मोनलायलाया फाला फाला गायनाय।
ए दाबो गायखांङाखैनो फाला -फाला गायलायनाय। बेनाव गायबा बेहा मेगन सायो बेनावबो गायबा आं दाफैनो होनदों नोंसोरखौ मा हो
नोंङो
उम
होथ ओरैबो ओरै थाबा ओरै दावराव ओरै थाबा ओरै दावराव आं हाथारला दे बिसोरखौ मासदिनि।
बेखोनो बोरैबासो सान्दुंआबो ओमफ्राय अबेयाव।
नोंनो हरफिनबा।
ए नोंना फैयाना माथो
दा नायनायसै र' थाङा थाङा नानै जोबखोना माखोथाय जों सानै ना।
ए
माबा मा होनो दाननानै हरफिनबाय थानो हायो रा दाखालि गायदेजों खनब्रै खनब्रैना खनबा जादों आं। रायलायखांबाय आरो दाना हरफिनबाय आरो रायलायबाय बिदि खालामबाय थादों।
हायोब्रा जोंना सिगांनिफ्रायनो रायलायबाय थाबायना जों।
उम- उम बिजोंबो गोबोव जाखाबाय आङो खनबानि बारा जाखाबाय माने सानसेयावसो खोमा। सानसेयावसो खनबा रायलायनो उम बिदिसो खोमा।
औ बिदिनो जागोन आंनिबा
बिदिसो बे ओमफ्राय जोंहा जि सानसेयाव खनसे खनसे रायलायो नामा।
लस‌‌ जाजोब्बाय होमबा।
उम। आंबो सिगां बुजियाखैमोन नै दाखालि साननानैसो मोनथिदों आं आंथ' मेरला जाबाय बेजों सानबाय । आङो ओमफाय दाखालि सानसेयावनो बे हरलाय आं हरलाय खनब्रै ना खनबा जादों ।
खथु आदा सादिनि थांयाखैथ' आदा सादिननाव।
मानो?
दाख्लि जों खनबा जाबाय ओमफ्राय थांथारासै।
ए। होनबालाय मोनथिया आंनालाय माथो होनबा बोरैथो थांयो।
ला।
सोरनावबा सोरनावबा थांयालै आंनाबो सोरनावबा सोरनावबा थांया।
उम। माबानि सायाव जायोलै बे नाङैनि सायाव।
उम। आर'ज जिर' जिर' जानायानो
सानदुङा जिलाजोब्बाय।
गैला जिब्लाजोबसिगोन दा बावैनो। फिफां लाइफांफ्रानो रानजोबसिगोनसो खोमा।
सिलायावनो थाबायनो हाया।
बारबो गैबावा बेनि सायाव ओमफ्राय।
बार दङ दंनायालाय।
बारायानो बारा गैया दासो बार फैलाबायबावदों दहायथ' आयै आरो रायलायग्राया बेनो माबायानो रुंखावजोब्बाय सानबुंआनो।
मैया फानद्रआव थांदोंमोन जों।
ओं मोनथिदां खोनथागोन। नोंसोर बे फिफां गिददिराव अबेयावबो लायालै? माबा लानाया फिक्सार लानाया सुदेमोननियाव?
न'आव उम।
बिसिनाव अबाव बिदि बिफां दं अबे साइदावमोन?
फिफां दं उसुङाव।
उसुङावसो अबेथिं आं नायसनानो‌ माथो। जा साइज दुं मासदिनि।
गैया।
सुसकेर।
उम।
ए बिथिंनो थांदों नोंसोर औ बैथिंहायसोना सुइस गेटा ओं। ओम।
बेनि बिफाङा सुदेममोननि उसुङावनो दं लेरख' बिफां खाथियाव।
ए बेसोर जोंसारमोन फथ' खेबनाया नों खेबनाय फिफाङानोखा दा?
औ बिसोर ओरै गोजोंजौ खेबबायबा।
आलदा नुखादों मासदिनि।
बिनि फिफां सानदों आङो आमफाय बे आं बिनि बायदिनो सान नुखादों आरो सिनायखादों आमफाय नंगौना नंया सानबाय थादों आङो।
बयबो बावनो लाजोबदों जों थांनाया ।
नोंनिखौ सिनायखादों आङो एसे आमफाय बै फिफां बिसोरो गोज्जौ माबानाय नुदोंना बिसिनि फट'खौ ओमफ्राय मा बिदि अबेयाव अबेनि सानबाय आङो।
साल बिफां नङा बेमाबा बोरैबासो
बा सिगुनना बोरैबाहोनो,
सिगुन नङा बोरैबामोन बोरैबा जादोंमोनलै सासे बुरैया,
आं माबा थांनाय जायासै, लोगो लादोंमोन समायनाया थांनो, औ समायना लायनो मा
अ नोंथ' दंहैखायोमोन ना आरामसे फैनो हायोमोन,
माइ गायहैदों आंहा सोलाबाखै लिंहरखादोंमोन खामानि मावनो,
गैया दाउबो गैया बिसिनिया लोगोफ्रानो
गासिबो भुमिखायाबो गैला जाहैबाय ओमफ्राय समायनायाबो क'क्राझारावसो दंहैयो,
बिहाय मालाहैखो?
माइ गायैदों बेयाबो बिमा दै ना बिमायं, भुमिखायाबो माबा लाहैबायना क्लास लाहैबाय,
ओरैनो रावबो फैखायाखै बे थांखायाखै दां सोर दं।
गैया नुवाखै,
गामिनियाबोथ' माइ गायनाय ना थांनायानो जायाखै आलासिफोरल'सो बे,
बारा बुरजा जायाखैलै,
गैखाया माइ गायजोबनाय गामिनाबो थांखायाखै,
ज' बारा माबा जाखाया,
जाया जानाया जानाया बे गामिना जायोमोनलै थांजोबोमोन ओमफ्राय, माइ गायनाय बोथोर ना थांहासै बे, बेदर होदोंमोन नामा बिसनिया ना होआखै ए, ज' बानायगोन होनखादोंमोन होननायालाय,
गैला अखा हालाबायबानो जासै मास थायनि दा आंथ' दा बेलासिबो थांनाय नङाल आं बिदिनो दुंबाय थायोबा,
माइगायनो
गरम सान्दुं आयुं आं बाबायसो गायनोनो,
होद आं जागायावनो गोलैनानै थैसिगोनलै,
मै मैयानो फिद नांहां नांहां आयु खर'आनो सासेयाथ' गावदांआथ' माबा जानायजों जाबजों खर' गिदिंनानै आथिं थोथोर मावलायनाय
मैया
उम ओमफ्राय बेलासियाव थाङा होनना थाबायमोन हाला होननानै जिरायनानै
हायालै हाया सान्दुंखौ हाथारा इसेया हागोन, दो एथ' थाबथाबाय थानो हाया।
खर'आ बे गंबाय थानाय जायोना? गं गंबानो आयं बोरै गिदिंजोबखायो मैयाथ' लाथाबनानैसो गायखादोंलां, दिनै थांथारासै सान्दुङा दिनैहाय रासिनबावना मैयानिफ्राय एसे बोरैबाखा, आरो बिखायाबो आलौनानै दंग्रा आंना दाखालि बाल बानलु गोसा गोस गोस जानानै बानलु गुन्दैखौनो जासिबोला जोब्बाय दाखालि गैला आलौनाया ओमफ्राय बिखाया उदैया बेनिफ्राय आलौनाय जागासिनो बिखायाबो ।
दांखालै बे माबा हाजोआव थांनायाबो जोङो खन्थायाव बेवहायबो ब्रा आनारस लानानै थांबाय । जोङो दालाय बानलु गु न्दैया बोरदोनखौ माबा होनाया गुन्दै खालामनाय बेखौ लानानै थांबायना आंबो । औ हैबा गोजा जालायनानै लागायहैजोबबाय । जाबाय
बारा गरमबो ना गरमाव जाजायाथ' बिदि आयै
ओमफ्राय गैलाब्रा बिखा आलौना थैनो